हेलौ नोंथां
हेल' औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रिबा
औ फ्रि दंथयो
औ नोंथांजों बोथोरनि सोमोन्दै ओ फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ दे सावरायजागोन नों
थां
औ सावराय जागोन
औ जों बर'फोरनाथ' गुबैयै बैसागो मागो आरो काति गासा बेफोर फोरबोखौ फालियो नालाय बेफोरनि गेजेरावनो औ बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबायदियै फालियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ मागो दाननि दमासिनिफ्रायनो फालिनाय जायो
औ औ
दमासिनिफ्रायनो जोंनि ओनसोल जों माने जोंनि ओनसोलाव माने फिथाखौ देनाय जायो
औ
ओ खालिनि हरावनो जोंनि माने न'खराव संनाय जानाय लोंनाय ना बेदर गासिखौबो खानाय हिसाबै जयै न'खर न' ज' जालायनानै बेनि उनाव फिथाखौ सावनाय जायो जेरै फिथा देनो थाखाय जोङो नांगौ जानाय मुवा जेरै सिबिं नारेंखल माइरं माइरं होननानै बुङोबा बेहाय मोननै थागोन मोननै रो रोखोमनि माइरं थागोन माइब्रा माइरं आरो माथा माइरं मायब्रा माइरंखौ जों सिथाव आरो एन्थाबनि थाखाय देनाय जायो ओ बे माइरंखौ हरसे हरसे सोमना दोननाय जायो हरसे सोमना फुङावनो अखानायै फुङावनो सुखांबाय सुखांनानै दै थांगारनो होनाय जायो खासाव दोनबाय बेनि उनाव दिंखि एबा उवालाव देनाय जायो गुन्दैखौ ओ नारेंखलजों एन्थाब एबा सिथाव सावनाय जायो। आरो लोगोसेनो माथानि होननानै बुङोब्लाथ' मागोनि समाव जों माथाखौ बाहाय बांसिन गोबां बाहायनाय जाया मानो होनना बुङोबा माथाखौ मानो बाहाया होनना बुङोबा माथाजों जों बांसिन लावदुम फिथा सावनाय जायो बे लावथुम फिथाखौ सावोब्ला जायो होननानै जों मागोनि समाव फिथाखौ सावनाय जाया ओरैनो जानाय जायो आरो बानायनाय जायो आरो राइजो नां बे खौ जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै सावजेननाय जायो आरो आरो बे भेलागुर सावनायावबो मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोलाव माने बे बेलागुर सावखोन्दा बा खाम खोन्दा औवा औवा गोथांजों बानायनाय जायो नालाय बे औवा औवा गोथाङा खाम खोनदा एसे थालाङो बे एसे थालांनाय खामखोनदाखौ माने बिफ-फिथाइ थायनो रोङि बा फिथाइ होनाय जायो माने जाहाथे फिथाइ थायनो रोङियाबो फिथाइ थायथों आरो फिथाइ थायखानायाबो बांसिन फिथाइ थामबाव बिदि फोथायनानै खाथाबनानै होनाय जायो आरो बिदिब्ला बेफोर फोथायनाया नों नोंथांमोननि ओनसोलाव दङ नङा गैया नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ दङ दङ नोंथां जोंनि ओनसोल जोंनावबो बेफोरबायदि फोथायनाय दङ
औ
औ जोंनि ओनसोलाव आरो मागो दानाव औ बिफांफोराव जिगाब गोरान बायदिसिना ना बेफोरखौबो खानानै होनाय जायो
नोंथां बेफोरबायदि जिगाब
औ बेफोरबायदिनो जिगाब गोदानखौबो फिथाइफोरा जाहाथे मोजां जायो। बेफोरनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव फिथाइया गोबाङै उम थायो बेफोरनि थाखायनो जाहाथे गाज्रि जाया फिथाइ थायनाय बा बिबार बारनाय बिफांफोरा बेनि थाखायनो बे जिगाबखौ खानानै दोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो
ओरैनो
औ आरो नोंसोरनि ओनसोलनि बायदिनो हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ अ आ आरो नोंसोरनि ओनसोल बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे भेलागुरखौ सावनाय जायो। जोंनि ओनसोलावबो बेखौ जेत जेथो दाननि जोबथा खालार जेथो दाननि जोबथा खालार औ औ
मा होनदों नोंथाङा? औ खोना हेलौ नोंथां औ
औ खोनादों। नोंथां खोनांगादोंना?